हेलौ। हेलौ। औ खोनादों।
हो खोनाबायना खोनायाखै।
खोनादों खोनादों।
खोनादोंना रावखौ।
औ। खोनादोंथ।
दायो जों मानि सायाव रायलायनो होनदों।
बेरायनायमोन नामा नोंथां। मा मा नोंथांङा मा खालामना मोजांमोनो नोंथांङा।
औ मा खालाम ओरैनो थानाय समाव। मा खालानो माबा मोनसे ओरैनो बिजि थानो लुुबैयो माबा मोनसे खामानि माव माबा मोनसे सानसे थाखाय बा समजों थाखायनो लांग।
नोंथांनि भइसआबो जोब्बोद फिसायै फैदों।
जोबोद फिसायै फैदोंना?
औ। क्लियार स्रां स्रां खोनायाखै।
अह। ओ ओरैनो थानाय समाव होनदोना नोङो?
औ।
खोनाबायना खोनायाखै एबारलाय?
औ खोनादो खोनादों थेवबो भयसखौ फिसा फिसा खोनाफैदों स्रां स्रां गोसायै खोनाफैयाखै।
अ आं माबा मोनसे बे मावनानै थानो माबा मोनसे ओ प्लेन एबा मानो बेफोरबायदि लुबैनाय जायो आरो आङो।
औ औ थायोना नोंथां गोबां मानसिफोर लजिं थानाय समाव। औ रुमाव बरिं थाबाय थास्लायस्लाय अबावबा ओंखार नो इदि बेरायनो मानो गोसो जानाय थायोना बय-बयहाबो नोंथांहाबो दं नामा बिदि?
औ। आंनि जिउनि मेन इसुआनो बेनो होनना बुंगोन आङो बेरायनो लुबैयो आरो ना लाइफआव माब माबा मोनसे मावनायजों लोगोसे होगोन। बेरायनाय बेफोरखौ लुगैयो आरो आङो।
औ होनबाथ' नोंथाङा गोबां जायगा बेरायबाय जानांगौ?
अह आं बेरायनायाथ' दासिमहालागै बांद्राय बेरायनो हायाखै खिन्थु अ जोंनि आसाम हादरनि आ सा खाथिनि हादाबसाफ्राव थांबाय आङो। जेरै अरुणाचल प्रदेशाव थांबाय मेघालयाव थांबाय। बेफोराव बेरायना फैखांबाय आरो आरो बिनि उनावहाय नै नेक्स जुनाव हाय जुनाव आङो सिलङाव फिन खेसेयावबो बेरायनो थांनो नागि दों।
अह प्लेन लाखाना दोनदों आरो ना माने?
औ प्लेन लाखाना दोनदों आरो नोंथाङाला नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायना फैखो दासिम
बेरायनोथ' आंना बेसेबां माने जायगा बेरायनाय जायाखै थेवबो गोसोआ हा लुगैयो आरो बेरायनो इदिनो फाइनान्सियेल प्रब्लेमफोरनि थाखायनो बेरायनो था-थाखायबा एसेबाबो फैसा नांगौ जायोना याव बेनिखायनो बांद्राय बेरायनाय जायाखै ओरैनो खाथ दिनि सिलङाव उम। आरो भुटान ओरैनो आस खाथियावनो थानाय देरगाव गलाघाट बेफोराव थांनाय जादों ओरैनो जास खामानिनि थाखायसो थांनाय आरो बेरायनो थाखाय थांनाय नङा बेफोरनि
औ जोंनि आसामनिनो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव थांबाय आरो माने। औ ना आं
आसामनि बाहेराथ' थांफेरनोनो मोनाखै नोंथाङा थांफेरबाय नामा
आसामनि बाहेराथ' भुटानाथ' जायो।
भुटाना नसुंसेयावनो थानाय हिसाबै बेखौ गुबुन हादर बायदिखौनो मोनलायलांला जायगाया जोंनिया भुटान हादरजों नांजाब नाय जाहैयो नालाय।
ओ बेखौ जेनेबा आ भारतनि बायराखौनो बुंनांगोन भुटानाथ हारसिं एक्स्रा गुबुन रायजोसो नालाय
औ नंगौ नंगौ थेवबो खाथिजों नांजाबना थानायखाय मोनफ्लाङ ला आरो।
औ बेफोरबायदि सान ना आरोना बेयो बे थिगानो। बेरायनांगौ बेरायोबा गोबां
उनफ्राव सम जाबा थांलाबायनोसै दार्जिलिं कलकाता लादाख मा बायदिसिना जायगाफोरखौ नायनो बिराद गोसो आरो। औ।
आंबो गोसो गोसोआलाय आङो जाफुंगोन बेे नाजानाय थाबा। से नङा सानसे जाफुंगोनलै। आंबो बेबायदिनो थांनो सानो बेबायदिनो जोंनि भारत हादरनि खना खनला गासैबो जायगायाव थांनो लुबैदों। आरो बेनि अनगायै भारत हादरनि अनगायैबो गुबुन हादरफ्राव थांनो लुबैयो। मानसिफोरखौ जेरैबायदि थांनाय नुयै खि बेफोरखौ ओ जों ससियेल मिडियाफ्राव नुयोब्ला गोसो जायो गोसोआ दुंखाङो आरो गावनो। गाव गुबुन जायगायाव बेराय हैनो बेफोरखौ नुसिनबा बांसिन गोसोआ दुंखांसिन आरो औ।
जोंनो गुबुन थांनायफोरजोंनो। लुगैफालायलायो आरो।
बेरायनांगौ बेरायबासो गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो बे जिउ मोनसेलआव। गोबां जायगाफोरखौ नुहैनो। हायो।
औ बेरायनायजों लोगोसे सिलिफोर खौबो मिथिना मोनो। हायोना गुबुन गुबुन कालचार मा मा मा सोलियो मा मा जायो औ।
सु चेन्स मा होनना बुंगोन बेफोरखौ माने बायदि रोखोमनि गियान मोननो हायो। मोना नोङो बिसिनि लाइफ स्टेइल
नुनायजों लोगोसे बेफोरखौ बिजित औ औ गाव गाव थांनानै नायनाय बायदि जायाना ओरैनो ससियेल मिडियाव नुनायफोरा। दाथ आरो ससियेल मिडियाव गोबां इ आइ इदिट खालामनानै बेलेक बेलेक खालामनानै नंगौखौनो नङि बायदि मोनग्रासो फिलिं फैलाय लांबाय।
आजिखालि बेबायदिनो जाबायथ आरो ए आइ नि जुग जाबायना दा।
औ।
जेरैबायदि ससियेल मिडियावहाय नुयो खिन्थु नोङो गावनो थांथारना नायोबा बिराद मोजांसिन मोनो। शिलंआव थाङाखैमोन उम थांङैनि समावहाय ओरैनोथ मिथियो मानसिफ्रा बयबो बेरायहैग्राफा समायना समायना आरो बैफोर जायगानि समायना समायना फथफोरखौ होयो खिन्थु गाव हारसिङै बा जेनेबा थांथारनानै नायोबा ओरैबायदि दि गोजोननाय मोनो आरो नुथाइफोरखौबो नुयो।
फिलिंखौ मोनजोबनाय जाबाय नालाय मोजां मोनो आरो।
उम। नोंथाङा दा बावैसो बहाबा थांनायनि फ्लेन दं नामा?
दाथ बिदि सानला जेबो साननायथ। गोसावाखै साननाय जायाखै। बेबायदि गोबावनिफ्राय फ्लेन खालामनानै थायोबा केनसेल जानायनि चान्सा गु गोबां थायो बेनिखायनो बिदिखौ गारलाय लांबायसो आं दानिया आन प्लेन हरखाबै जाफ्ललानायफ्रा ओ बिदि फ्रावसो नुहैलाबायो खायसे खायसे जायगाफोरखौथ ओरैनो गोबावनिफ्राय लोगोफोरजों बिदि बिदि फ्लेन खालामनानै थांबा बांसिनानो केनसेल जादों आरो बिनि बेलायाव
नंगौ बे खोथाया नंगौ शिलंआव थांनो होननाया गोबावनिफ्राय नो माने फ्लेन खालामबाय थादों नायनोसै मा जायो खेनसेल जायोना मानाय जायो खिन्थु केनसेल जानाया बांसिन जायोमोन दै आंबो बे ओ एक्सपिरियेन्सखौ बा रोंगौथि खौ मिथियो आरोना बिनि
औ सादेनलि जाब्रबनाया गुबुन जायोना गुरा बिदियावसो जायगाफोरखौ नुहैलाबायो नङाबा गोबावनिफ्राय लाबा सोरबा सासे या माबा मोनसे आं बिदि खालामनानै थांला खालामनानै बाहाना खालामनोसै जे बिदियावनो केनसेल जाब फिनो गोनां जायो गोबावनि लानायबथाय सोरबा आरो माबा मोनसे जाब्रबना होगोन मागोन बिदिनो केन्सेल जाफैनो खाथारनाया बांसिन जायो आरो
नोंथाङा ओ गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायोबा माबायदि मोनो गोसोख खौ
गोजान नाय मोनो ओरैनोथ बारा थांनाय जायाखै थेवबो जिखिनि नुदों बेखिनिखौ बिराद गोजोननाय दं आरो बेखिनियावनो
गोजोननाय दंना
औ माब्लाबा फैफिन फैफिनगोन बिदि साननाया फैयो आरो खनसे शिलं थांदोंमोन बेयावबो फैफिनगोन साननाया फैदों आरो भुटानाव थांबाय बेयावबो भुटानबाबो ओरैजाय हाबग्रा बेलेग बेलेग दंना ओै कक्राझारथिंजायनि उदालगुरिथिंजायनि बेफोराव गिदिंनो मोनदोंमोन आरो बावाखै बेयाव गिदिं नुनानै बेफोरखौ नायफिननो लुगैयो नायैया जादों आरो
ओ थिगानो आं उन समाव जुदि सुजुग सुबिदा खाबुफोर मोनोबा नोंसिनि भुटानथिं बेरायहैनो नाजानोसै
जागोन नोंथों खबर हरबानो जाबाय जेब्ला सोलाबो
औ माब्लाबा हाखु दाखु फुस नों होननाय बायदि हरखाबैसो थांनांगोन नंङाबा बिदि दिनबाव दिन बावखाय लाबाय थायोबा प्लेनिं खालामबाय थायोबा जानाय नंङा बा जाफुंनाय नंङा
केनसेल जाहैफिनखायो बे दिबाथाय
जिउ मोनसेयाव माथो खालामनोब्रा बेफोर खौ ओ जिउआवहाय मोजां मोजां जायगा खौ समायना समायना जायगाखौ बेरायना नायाबा गोसोनि गोजोननायखौ लायाबा आरो जि नों बोरायना सम बोराय जाबा थ नोंङो बेरायनो हाला आरो हाबा जाबाथ
न'खर जासिगोन न'खर जाबाथ आरो बिदि बेरायनायनि साननायांगौआनो एसे गोब्राब जानानै फैयो।
गोब्राब जानानै फैयो आर उम आरो। बोराय बैसोबाथाय नों आरो मा बेरायबावनो जासिगोन नोंङो आरो देहा देहाफ्रा रबलांसिगोन साननाय हनायफ्राबो गोसो जाबाबो हाहैला
औ दानोमोन जोंना समा थ बेरायनायनि समा
बेनोमोन ओमफ्राय बे समावहाय मान जायो थाखा फैसानि मानो होनना बुंङोब्ला दा समावहाय खामायनाय जाया नालाय जोंङो बेयावहाय फैसानि एसे। माबा जायो थोब्ले माब्ले जायो आरो ना। जायखौ जोंङो। जानो लोंनो बा बेरायनो लुुबैबाबो हास्लाबा जायो।
ओ बेखौ साननानैनो बे सानहरनायखौनो। गोजानाव दोनथनो गोनां जायो बेफोरखौ सानबाथ।
उम
नाजानोसै हानाय मानि। खौ नाजानानानै। उनाव गिदिंबाय थानोसै। दिना
नाजानोसै माथो बुंबावनो आंबो जेसे हायो एसे ओ जिउ थाजासिम बेरायनो नाजानोसै मोजां-मोजां जायगाखौ बेरायनो नाजानोसै। बेखिनियानो आरो आंनि। लुबैनाया जिउआवहाय।
बेरायनायाथ बयहाबो थाखायो खोमा लुगैनाया बेरायनो लुगैनाय सका आंनि मिथि।
थायो, थायो थानायालाय खिन्थु सोरहाबा सोरहाबा बांद्राय थाया सोरहाबा सोरनाब थायाबो आरैना खिन्थु आंनावहाय दं दै बेरायनो लुगैनाया। आं बांद्राय लाइफआवहाय सिरियास जाना थानो लुुबै आरोना माबा मोनसे खामानियाव एकदमबारे बेस्थ जानानै नांथाबना थानो गोसो गैया आरोना मावगोन आंबो खामानिखौ। ओमफ्राय बेरायनायावबो टाइम हगारथारगोन होननानै आं सानो आरो जिवाव
औ औ मोजाङानो। बेरायनांगौथ मानसिया
नोंथाङालाय मा सानो बेनि बेलायाव।
बेखौनो सानो आंबो थेवबो साननांगौबो बायद जानानै फैयोना समाव।
औ।
बेरायनायखौथ बुहुद लुगैयोआनो।
माब्लाबा। सम मिलायबा जमा बेरायगोन नों। थां।
जागोन दे नोंथां आंबो आसा खालामनाय थाबाय।
औ।
होनबा दोनथलायनोसैना? दिनैनि